अ हेलौ
हेलौ
हेलौ अ हेलौ नोंथाङा अ अ खोनादों नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ
आं मोजांदों नोंथां
अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां ओ थारैनो आं नोंथांखौ कल खालाम नोंथांखौ आ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा सावरायनो सम दङना
औ औ सम दं नोंथां
ओ बिब्दि अ बिब्दिब्ला जोङो इदिनो बर'नि बैसागो फोरबोनि सायाव सावरायनि नामा नोंथां
औ औ नोंथां सावरायजागोन
ओ बिदिब्ला ओम बैसागोहोनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बैसागो होनबाथाय गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जों आ आदै आजौ बोराय ओ जेनेबा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बैसागो खौ ओ जेनेबा बे बेफोरबायदि माने जोबोद गाजा गोमजायै माने फालिबोखायोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बुंनो थाङोबा ओ बैसागुखौ जोंनि ओनसोलफोराव माने मोननै बाहागो आव राननो हायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो ओ थिग बेबादिनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो नङा होमबा
औ औ नोंथां नंगौ।
ओ जेरैहाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बेबायदिनो फान्थाव, दिग्लि लिथि, ओ थाराय, उम लाव बिदिनो फाइनालाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो ओ बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जेब्ला मोसौ थुखैगोन ओ अब्ला बै सान खालि जों माने फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै माने बे फिथाइ सामथाइखौ मोजाङै मोनसे आयजेंआव सुना लानानै हानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नों
ओ आरो बेनि उनाव जोङो बे आइजेंफोरनि हानायफोर खौ जेब्ला मोसौ थुखैगोन अब्लाथाय जोङो खाय फा खायफा जेनेबा मोसौखौ औवानि आरुं बानायनानै जेनेबा फिसा फिसा हानानै बेखौ मालाबो सुनाय जायो।
औ औ नं
बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ जाम्फै एबा फो थाराव लांनानै थुखैहैनाय जायो आरो। आरो जों मोसौखौ दिग्लिलिटि जों बुनाय जायो मानो होनबा जोंहा बे मोसौ दिग्लिलिथिजों बुनायनि जाहोना जाबाय माने जेन बे बो सोराव मोसौनाव बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय बुनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ आरो आरो थारैनो जोङो मोसौखौ ओ बै ओ सानखालि माने फोथा फुननाय जायो आरो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा मोनसे नेम नेमखान्थि दङ जेरैहाय जोंहा नो खुगा मेथाइ ओ बुंनो थाङोब्ला बे खुगा मेथाइया गोदोनि फ्रायनो सोलिबोयो जेरैहाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेखौथ' नोंथाङा खोनाखादों जानांगौ नङा होमबा?
खोनादों नोंथां।
थारैनो बे मेथाइआ माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथाइ आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे माने बैसागुआव जोङो मोसौखौ मोजाङै थु खैनानै माने बेखौ फोथाबो फुननाय जायो आरो बे दिनखालि मानोे जोङो मोसौ खौ उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौनि फागाखौ माने गोदानै माने
औ।
गोदान होनाय जायो माने जि गोजाम माने बेखौ ओ थिग बेबादिनो मानसि बैसागो मान सि बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव माने सान स्नि फालिनाय जायो आरो थामहिनबा हाबथासे। ओ थारैनो ओ बे बैसागोआव जेनेबा जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जोङो जोंनिख्रुय गेदेरसिनखौ मान होनाय जायो आरो बोर लानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनिख्रुय उन्दैफोर खौ माने जोङो ओ जोङो जोंनिख्रुइ उन्दैफोरनो माने अननाय होनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोंहा थिग बेबायदिनो बे बैसागुआव माने जोङो जोबोर गाजा गोमजायै रंजानाय जायो बेहाय जोंहा दख'ना दख'ना गोमो फास्रा गोजा गोबां रोखोमनि हिनजाव साफोरा देलाय मालायै हौवासाफोरा बेबायादिनो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ आरि लानााजों मोसानो थांनाय जायो आरोना। ओ बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंहा माने दामजु देग्राफोर लानाय जायो। खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा गोबां रोखोमनि आगजु लानाय जायो आरो नङा होमबा? ओ आरोहाय जोंहा बे ओ बुंनो थाङोब्ला बे बैसागोनि नैथि सानाव जेरैहाय जों गासै मुलुगनां गोदोनिफ्रायनो जोंहा नेम खान्थि दं जे मिथिंगानिफ्राइ मोननाय मैगं अ जेरैहाय ओ गोखा गोखै जानाय होनबा
औ-औ-औ नंगौ नोंथां औ-औ मिथिगौ नोंथां
औ
औ बे बोसोराव बेमार आजार सानाय सुनाय फोरा सोमजिया बेनि थाखाय जानाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
होम बे बैसागो सफैनाय लोगो लोगो माने दंफां लाइफांफोरनि बिलाइयाबो सोमखोर गोथां जाबोयो बेजों लोगोसे दाउखौवौ गाबो मान्दार बुंनो थाङोब्ला बे बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो नङा
औ औ नंगौ नोथां नंगौ। औ औ औ
आरो आसिन काथि गोबां रोखोमनि स्टेज प्रग्राम बायदिसिना खुंनायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
औ औ मिथिगौ नोथां मिथिगौ।
अ माने बे बेबादि गोदोहाय बेबादिथ' ओ बैसागु जो बाराना बायदि रोखोमनि स्टेज प्रग्राम बिदि खुंनाय जायामोन आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावसो जादों दाबाव
औ औ औ औ।
जोङो माने गावजों गाव जेनेबा बिबादिखौ बांसिनै माने बांसिनै नुनो मोनो आरो ओ बेफोरबो जोंनिया माने गोदो आरो दानि बैसागोनि माने मोनफा मोनफा ओ गोदो आरो रानि बैसागोनि माने मोनफा मोनफा फारागथि होननानै जों बुंनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ
हेलौ
अ हेलौ नोंथां। हेलौ
हेल' नोंथां खोनादोंना?
औव नोंथां खोनादों आं हेल' नोंथां खोनादों?
नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो हेल'।
औ खोनादों नोंथां ओ नों
औ खोनादों खोनादों।